औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामबाय दंमोन
औ आं नै दासो ओंखाम जाखांना दसे जिरायदोंमोन
अ नोंथाङा दा बिदिनो जि जोमनि बागै रायलायनो हागौमोन दा
औ औ दे रायलाय जागोन दे
बिदिनो जों दा होमबा जि जोम होनबाथ' गासैनोबो नांखागौ गाननाय जोमनाय फोराव जेरै जों जिफोरखौ बानायनोबा एमफौ फिसिनाय जायो
औ औ
एमफौ फिसिनानै जों एमफौनो बिलाइफोर होनाय जायो बिलाइफोर होनानै जों एमफौ फिसिनानै बिलाइ होनानै एमफौआ इदिनो देरनानै जेरै एमफौनिफ्रायनो जों बिदिनो खुन्दुं बानायनो हायो बानायनानै जों खुन्दुंखौ जों जि दानायफोराव बाहायनाय जायो गाननाय जोमनायफ्राव बानायनो हायो बिदिनो माखासे खुनफोरनिफ्राय बानायनो हायो बोरमा बोरमानि जेरै खोमोन माबा बोरमा दंना बेनि खोमोनफोरजों बानायनाय जायो सि जोमफोरखौ बिदिनो गाननाय जोमनायफ्राथ' गासैनाबो बेलेक बेलेक रोखोमनि थायो
औ औ
जेरै जोंना दख'ना ओमफ्राय बेलेगफोरना सारि मेखाला सादोर बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि थायो । ओमफाय माखासे गस्लाफोर थाबाय
औ
ओमफ्राय नोंथांङाबो एसे फोरमायनानै होदो
औ - औ दा जि जोम बुंनो थांङोबथ' बेफोर जोंनि जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनांथार जायो । आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन बेबायदिनो जि - जोम गानो आरो
उम
औ दा जोंङो जोंनि बे गस्ला जि - जोमफोरनि गुबै खामानियानो जाबाय जोंनि मोदोमखौ खोबथेनाय आरो बेफोर जि जोमफोरा बानायनाया जा जा मुवाफोर जों बानायो बेफोर गोबां बे गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि जायो आरो जेरै खायफा जिया कटनजों बानायनाय बा खायफा जिआ उलजों बानायनाय बा खायफा जिया पलिस‌ बा लिनेन आरो सिल बेेफोर बेबायदि मुवा बेसादफोरजों बानायनाय जायो आरो आरो जोंङो बै जि जोमफोरा जोंखौ जेरै गुदुंनिफ्राय खायफा जिया जों खौ गुदुंनिफ्राय रैखा खालामो आरो खायफा जिया आरो औ जोंखौ गुसुनिफ्राय रैखा खालामो औ - औ औ
आरो गरम बोथोराव कटनफोरा मोजां जाबाय
औ - औ बा आरो खायफा खायफा जि दं जायफोरा जोंखौ जेरै अखानिफ्रायबो रैखा खालामो बेबायदिबो जि दं आरो खायफासे आरो जोंखौ बै थुला बालाफोरनिफ्राय रैखा खालामो आरो औ आरो बे जि - जोमफोरा जोंनि देहाखौ साखोन सिखोनै लाखिनायाव हे
औ
ओम आरो जोंनि जोंखौ जेनबा बोथोरजों लानानै बोथोर गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन जि जोमनानै माने जोंखौ मोजां मोनहैयो आरो
आ
औ आरो जेरै जोंनि जि जोम गाननायजोंबो जों गोबां मानसिफोर खौ मानो मानसिफोरनि खामानिफोरखौ सिनायनो हायो
औ
जेरै डक्टरफोरनिया आलादा जायो बा उकिलफोरना आलादा बा पुलिसफोरना आलादा आरमिफोरना आलादा बेफोरबायदि जों जि जोमखौ नायनाबो बिसोरनि खामानिफोरखौ सिनायनो हायो आरो औ आरो बे खामानिल' नंङा जेरै सि जोमखौ नायनानै जे मा हारिनि मानसि बेखौबो जों सिनायनो हायो आरो औ दा जोंथ' मिथिखागौ जे सि जोमफोरा गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि जायो नङा होमबा
औ
औ जेरै नोंथांङा मिथिगौ नामा जि मा मा रोखोमनि जि जोम थायो
मा मा आरो
औ जेरै जोङो ओरैनो औ औ जेरै जोङो ओरैनो थानाय समाव ओरैनोबो जानला मानला जिजों जोमना थायो नङा होमबा औ आरो जेराव जों अफिसफोराव थांनाय जायो बेफोराव जोङो आलादा कट बा फरमेल लंपेन्ट गाननाय जायो आरो
औ
फर्मेल सार्ट
होनबा जेरै मोजां मोजां द्रेस गाननाय जायो न'फोरावथ' ओरैनो नो गानलाबायनानै थालाबायनाय जायो एसे फुराना जालांनायफोरखौ न फोराव गाननाय जायो बेलेगाव थांनोबा गोदान गोदान गाननाय जायो
औ औ आरो जोंनि गथ' गथ' उन्दैसा गथ'फोरा जेरै फरायसालि थांनायाव आलादा सि जोमनाय जायो आरो जेरै स्कुल इउनिफर्मखौ गानलांनाय जायो
औ
जायफोरबा बिथांमोना बायदिसिना खेला गेलेयोना बेसोरबो बेयाव जेरै औ गावसोर बिसोरबो आलादा ड्रेस गाननानै खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो आरो आरो जोंनि बे ट्रेडिसनेल ड्रेसफोराथ' थाखाबाय
औ
आरो गरम बोथोराव बा आलादा ड्रेस गाननाय जायो आरो गोजां बोथोराव आलादा सि जोम गाननाय जायो आरो औ बा जोङो अखा बोथोरावबो अखानि दिनाव जों जुदि दावबायनो गोनां जायोब्ला होमबाना बेफोरावबो जों आलादा जि गाननानै ओंखारनाय जायो आरो जेरै जोङो रैइेनकट गाननाय नुनो मोनो औ औ
गोजां बोथोरनि दड्रेसफोरा एसे खामानि होसिगोन अखा हानाय बोथोराव एसे अखा हाबा गो गोजांनाय थान्दाबो जायो नालाय
औ औ
गरम बोथोरावथ' आरो बेफोरबायदिखौ आरो गानजाला आखाय गोलावफोरखौ
औ औ दा जों गरम बोथोराव आलादा गाननो गोनां जायो आरो
अ
औ दा जोङो नुनाय बादिब्ला औ औ दा जोङो आथिखालनि मु मुगायाव नुनाय बादिब्लाथ' गोबां बेसेन गोसानि जि जोम नुनाय मोनो जेरै जेरै माखासेफोर जेरै ब्रेन्डेड सिफोर थायो जेरै बि- सोरनि कम्पानि फोरानो आलादा जायो आरो माने बै लुइस फेसन होननाय दं बा गुसि एबा बेलेन्सि आगा औ बेफोरनि सि जोमफोरनि बेसेना औ जोबोर गोसा आरो जे बेखौ गोबाङानो बायनो हाया आरो
औ
औ आरो जोंनि दा जेरै फेसनफोर थायो न' जे ट्रेेन्ड होननाय जायोना जेरै बे ट्रेेन्डाव बे सिस थिमा सोलिगोन बै ट्रेन्डाव बे सि जोम औ बिदिनो
बायदि बायदि रोखोमनि ओ ओं ओंखार जोबलांबाय। बेलेग बेलेग सिगांनि बायदिथ' नंला दा
औ दा जेरै जिन्स लंपेन्टनि बेगि सोलिफुसोनाय सम नङा होमबा बेगि जिन्स जोमनाय बेहेनो गोबां मेथाइफोरबो ओंखारनाय खोनानो मोनदों
औ आरो बायदि बायदि रोखोमनि ड्रेस फोरबो ओंखारबाय बेलेक बेलेक स्टाइलनि नुनो मोनबाय सिगांनि सिगांनि दिनफोरावथ' दख'नाफोरखौनो गाननानै थायोमोन बर'फोराबो दानि दिनाव बिदि गाननाय नुला बेलेग बेलेग हा बेलेग बेलेग द्रेस गननाय नुबाय
औ औ आरो जेरै खायफा खायफा सि जोमबो दं जायफोरनि माने सि जोमखौ लानानै बेसेनाबो ओ खम बा बुरजा जायो आरो जेरै ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला खम बेसेननि सि जोमफोरा थाब थाबनो गाज्रि जानाय खौ नुनो मोनो आरो जेरै बेसेन गोरसानि जि जोमफोरा गोबाव समहालाग मो- जाङैनो थानायखौ नुनो मोनो औ बा ओ खम बेसेननि सि जोमफोरखौ जोङो जेरै बिनि गाबफोरखौ थाब थाबैनो खारनाय नुनो मोनो आरो बा खायफा बा जिफोरा खेबसे सुनायावनो औ खेबसे सुनायावनो बिनि गाबफोरखौ खारनाय नुनो मोनो आरो गोबां दा जि नोंथाङा मोननैसो बुंनो हागोन नामा जे जों माबोरै जोंनि सि जोमफोरखौ मोजाङैनो लाखिनो हायो बा गोबाव समहालागै मोजाङैनो लाखिनो हानायनि
अ ज जदिफोरखौ बिदिनो गानसिगोन गाननानै गाननानै जों मोजाङैनो सुनानै नङाबा दसे गाननायफोरखौ दसे मोजां पारफोराव फोरान बाहेर फ्राव फोराननानै दोननानै जाबनानै दोनबा मोजां थायो आरो सुनानै मोजां दोनबा मोजां थायो ओमफ्राय बांद्राय सुबाय थायोबाबोथ' गाज्रि जायो जिफ्रा
नंगौ नंगौ
बा गरम गरमनाय नि थाखाय गोरोमनायनि थाखाय अखा बोथोरफोरावथ' गाननानैनो गाननानैबो बांद्राय सुजाया दसे लामनानै दोनबा एसे मोजां थायो ओमफफ्राय गरम बोथोरावथ' बिदिबो दोनजाया गोजां बोथोराव दोनजायो गरम बोथोराव डायरेक्ट सुखानांगौ गोनां जायो नङाबा बिदि माबा बेरजोबो
औ औ औ ज ज औ गरम बोथोर स फैब्ला सि जोमफोरा थाब थाबैनो गाज्रि जायो आरो न
औ
औ दे जेरै गोजां बोथोराव एसे मोजाङै थासिन आरो
अ अ
उ
जेरै गुफुर जिफोरा गाज्रि जाजोबो गुफुर जिफोरालाथ' गरम बोथोराव मैला नांजोबो गुफुर जि फोरखौ एसे थाब थाब सुनानै मोजां दोननांगौ जायो आरो गरम बोथोरफोराव एसे
औ नंगौ नंगौ
गोसोम गोसोम खालार फोरखौथ' बारा गाज्रि जानाय नुनो मोना थाब बाबोखौ बारा सिनाया गाज्रि जाबाबो गनायफोरखौनाय बेफोरखौ मिथिब बे इदि लेथ्रा नांनाय मैला नांनाय बेफोरखौ सिनाया
औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनाय स समाबो गोलाव जाबाय औ
दे होमबा गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय औ औ